हेलौ
नोंथां
औ औ औ
माखासेनो मैगं थाइगं बे सामथाइनि बागै सालायनो होनना हरनाय जादों खोनादों दा औ नोंथाङा मा मा मैगं थाइगंखौ मोजां मोनो आरो मा माखौ जानो मोजां मोनो बांसिन
ओं मैगं थाइगंनि बेलायाव आङो जोगोनाथखौ मोजां मोनो ओमफाय खुमब्राखो जानो मोजां मोनो आरो बे बिलाइ मैगं फोरनि गेजेराव आङो ओ लाइ मुला ओ मैथा बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो
औ बेफोर नों सानि न'आव दंना गैया बेफोर
औ बेफोरखौ बेफोरखौहाय जोगोनारफोरखौथ' गायनाय जाया बे ओ लाइ मुला मैथाफोरखौ जोङो माने ओरैनो न'आव जानो आन्था गायनाय जायो आरो
औ
औ
सोबायनाजायो
औ बायनानै जायो।
औ
आरो नोंथाङा मा जानानै मोजां मोनो।
उम बिलाइनि बेलायाव बिदिनो लाइ लाफा बिदिनो आरो फिथाइनि बेलायाव खुमब्रा
औ
बिनो जोगोनारबो
औ
बायदि बायदि दोङो आरो
औ नोंथाङा खुमब्रा इदि जोगोनारफोरखो माजों जायो जेनेबा
ओ बिदिनो नाजों जायो आरो बबवा अमा बेदरजों जायो।
औ
बेजों जाना मोजां मोनो आरो बांसिनै
औ औ
औ नोंथाङालाय
औ आंबो बिदिनो खुमब्राखौहाय दाउ बेदरजों बांसिनै गोथाव मोनो ओमफ्राय जोगोनादखौ अमादों गोथाव मोनो।
औ ओरैनो ओ दैलि बांसिन मा मा जानाय जायो। मैगंखौ
आङो आङो दैडलि जानाय जायो आलु।
औ
बाङो मानो होनबा आङो माने रूमाव थानाय जायो नालाय बेनि थाखायनो आलुखौल' बांसिन जानाय जायो आरो। खिन्थु आङो न'आव थायोब्ला नाथाय माने मानो होमबा ओ न'आव थायोबाथाय बिमा बिफाजों थायोबा माबा गामिनिफ्राय बांद्राय मोजां मोजां मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो नालाय। बेनि थाखायनो दायो आङो बिनि संनायफोरनि बारै फंनैसो बुंसैदां।
औ बुंजागोन
औ जेनेबा जोङो ओम खुमब्राजों दाउजोंआ जोंनि माने दोरोङारि ओंख्रि बायदि बिदियानो नङा होमबा मानो होमबा जोङो सोरबा ओ जोंनि न'खरावहाय आलासिफोर फैयो एबा सोरबा गोजाननिफ्राय फैबाय बायोब्ला जोङो बिथांमोननो जानो थाखाय। औ ने ओ बिसोरनो जानो थाखाय जोङो ओंखामफोर जगार खालामनानै दोनो नङा होमबा
औ
औ जोङो बिसोरनो जाहोनो थाखाय जोङो होमबा बे समावहाय जोङो ओ बांसिन बर'फोराहाय खुमब्राजों दावजों संनानै दोनो बिथांमोननि थाखाय होमबा जोङो खुमब्रा जों दाउजों संनो थाखाय ओ जोंनो गिबियावनो जोङो ओ दाउखौ माने मोजाङै बुथारना लानानै बेखौ साखोन सिखोन खालामनानै गोदानानै आ जगार खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ खुमब्रा खौ खुमब्रायाथ' जोंनि बर' फोरनि नखराव बयनियावबो थाब फ्रामजोबोआनो बयबो बेफोर खुमब्राखौहाय गायनानै लायो एबा आब खुमब्रानि आबाद मावो बयनिबो नखराव थाब खालामजोबो आरो बर'फोरनियाव होमबा जोङो ओ गावनि बारिनिफाय बा ओ उखुमनिफ्राय जोङो बेखौहाय खाना लाबोनानै मोजाङै बिगुरफोरखौ लेबनानै मोजाङै हानानैहाय सुनानै मानानै जगार खालामनानै लागोन ओमफाय बिनि उनाव जोङो ओ इखौ संनायनि सिगाङाव जोङो दाउखौहा फारस्टआवनो ओ मोजाङै एवफ्रामनानै लायो आरो थाव मोजां होनानै पियास फानलु बेफोरखौ होनानै नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ होनानैहाय दाउखौ मोजाङै एवनानै लागोन बेनि उनाव जोङो दाउहा एसे ओ मोजां एवखांनायनि उनाव जोङो माने खुमब्राखौ होना हागोन आरो ओमफ्राय जेखौ जोङो फिसा फिसायो हानानै लादोंमोन बे खुमब्राखौ जोङो ओ हरगोन बे दाउ बेदरावहाय ओमफाय बेनि उनाव जोङो ओ खुमब्राखौबो एवफागोन आरो दसे गोबाव एवफानानै जोङो खुमब्रानिफ्राय दै ओंखारोना होमबा बे खुमब्रानि दैखौहाय माने ओ माबायो आरो फोरानजोबो आरो फोरानग्रोजोबो ओमफ्राय जोङो इदिनो माखासे बुस्थुफोर बेयावहाय ओ मस्ला मस्लि होनाय जायो जेरै ओ सामब्राम गुफुर होगोन सोरबा बायदिया हायजेंबो होफायो फाय मा होनो बिदिनो बेलग बेलेग मस्ला जिरा माबा-माबि लं एफोरखौहाय देनानै हरो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो संख्रि एबा हालदै इफोरखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय ओ एफोरखौ होनानै माने मोजाङै एवगोन ओमफफ्राय एवनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव बेदरखौ मोजाङै फोमोननो आरो गुरै खालामनो थाखाय जोङो ओ दै होनानै बेखौ मोजाङै खोबहाबनानै संनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो गोबाव सम गो दु होनायनि उनाव हाय एखौहाय ओ जुदि मोनबायना होनबाथाय दैखौहाय सोरबा सोरबा खायसे फोरानजोबो ओमफ्राय सोरबा खायसे बिदैबो जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो उम ओ आरोबाव ओ गोथां मस्ला होनो हायो जेरै ओ गंगार दुन्दिया होनना बुङो जायखौ ओमफ्राय आरो बेजोंनो जों गंगार दुन्दिया होआबाबल बे मा होनो धुनिया मस्लाया एसे होनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो खांना लाबोनानै दानो हागोन आरो बिसोर
औ नोंथाङा आरो मिथिगोन नामा ओ खुमब्रा आरो जोगोनारखौ थायसे फानो ना कि जि हिसाबै फानो आरो मा दाम थांदो बेखोरनि बागै मिथिगो ना
ओ केजिखौथ' माने फाननाया नै इदि फानो आरो बजाराव सोरबा बायदिया माने ओ हाखावनानैबो फानो सोरबा बायदिया गथायैबो फानो केजिबो फानो आरो बांसिनाथ' केजियैनो फानो केजि ओमफ्राय दामखौ मिथिला मानो बा आं जेराव थायोना बेयाव आङो मालाबा जायोब्लाबो माने आं हारसिं नालाय बेनि थाखाय फिसा फिसा बायनानै जायो आरो हा खावनाय बायनानै जायो ओमफाय मालाबा बिस थाखा मालाबा बिस दस थाखा इफोरबायदि लायो माबाखौ ओ जोगोनारा ओ खावसे माने ओं सिथासेयाव ओं
औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि
जोंफोरनिबो जोंनिथिंबो बेफोरबायसानो
औ
आरो गोबां दाम लायो बेफोरो
औ दाम लायो
औ केजि इदि पन्सास थाखा एकस' बिदि लायो आरो
औ बेफोरो माने ओंखायनो जोंनि मा होनो बर' न'खरफोरावहाय रांखान्थियारि खामानियाव माने हेफाजाब होयो आरो बेफोरो
औ
औ
बेजोंनो जिउ खुंनो हायो फालांगि खालामनानै बेफार फालांगि खालामनानै जोबोर मोजां आरो बेफोर आबादफोरखौ मावनानै मावोबा
औ
आरो मा बाफोर सोंथि सोंनो सानगोन नोंथाङा
औ नोंथाङा आबाद मावनो गोसो जायोना जाया
आबाद मावनो ना गोसो जायो औ औ जायो मानो होनबा जोंहा ना इदि जेनेबा न'आवनो थाखाब्लाथाय जोंहा मोजां जायो आरो मानो होनबा न' ओ गोसो जाब्लानो जों बेखौ मोनब्रबनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'आव थायोबाथाय न'नि न'नि बुस्थुआ माने ओ फ्रेस जायो आरो बेजों लोगोसे बाहेरानिफ्राय फैनायफोरा माने केमिकेल गोनां बा‌ माबा मोनसे मेदिसिन‌ गोनां बि जायोना खिन्थु जोंनि न'आव थाखाब्लाथाय बियो माने जेबो बिदि मसि न सिडिसिन होनाय बेफोरबायदि जाया आरो बेनि थाखायनो
औ आंबो न'आव गायनाय फिथाइफोरखौ मोजां मोनो बांसिन फ्रेस जायो औ केमिकेलफोर गैया जायो आरो बिदिनो बेमार आजार जानो नागिर आरोा बेनि थाखायनो मोजां जायो आरो न'आव गायनानै जायोब्ला
औ
नोंथांनि न'आव मायाबाफोरा ओ आबाद मावो नामा?
जोंहानि'आवथ' जेबो ओरै गैया ओरैनो ओ गारजि फिथाइ उनफोरसो दं बिदि फिथाइ जाग्रा गैया जेनेबा
औ गाजिखौबोथ' मोजां फालांगि खालामनो हायोना गाजिजोंबो मुलाम्फा जायो बेजोंबो
औ नोंसोरनाव मा मा दं
जाहानाव ना ओ फिथाइ फोरनि बेलायाव थाइजौ दङ खान्थाल दङ ओमफाय सुमफ्राम फिथाइ बेनि उनाव मुदुफुल दङ ओम फ्राय ओमफाय र' माबा काजियाबो दङ बेनिफ्राय कमला दङ आरो नाइरें जुम्ब्राबो दं दङ ओमफ्राय लिसु फिफांबो दङ ओमफ्राय ओमफ्राय बे थाइसु थाइसुब ना मा होनोमोन बेखौ सिनायोना सिनाया थायसुम ना थायसुममोन नङालै ओइ गोजा गोजा फि जाया मोनबाथाय गोजा गोजा जायोना
औ मा होनोमोनथाय बेखौ आंबो मिथिला दा
अ इ दोङो ओमफाय ओमफ्राय माबा दङ जाम फिसाया दङ बेनि उनाव जाम जाम बे गुफुर गुफुर बायदिया
औ नोंथाङा न'आव थाबा बेफोरखौ जायोना बा सिनानो
औ जानाय जायो न'आव थाबाथाय-' आं बांसिन आं बे जामफोरफोरखौ जानाय जाया नाथाय मा होनो ओ सफारिखौ जायो थाइजौ जायो ओमफ्राय खान्थालखौबो जानाय जाया नारेंखौ जायो कमला जायो ओमफ्राय बे थायसुंखौ जायो आरो।
औ बोग्रि बिफां गैयाना।
हा
बोग्रि बिफां।
औ बोग्रिबो दोङो।
औ बोग्रिया बो जोबोर मोजां जायो जानो फोराननानैबो दोनजायो।
औ
सारुनु बानाय जायो आरो ना।
औ औ
औ
ओमफ्राय जोंनिया सम होखानाय बायदि समा जाबायमोनदां औ
दे होमबा
औ दे